हेलौ
अ मा खामदों नोंथां?
नै ओरैनो दं नोंथां।
अ अबेहाय दङ?
ओ न'आवनो दं नोंथां।
अ नोंथां ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
जायाखैनो नोंथां।
अ
नोंनालाय मा खामदों?
आंबो दंलाबायनो ओरैनो जेरायलाबायनानै
अ
ओंख्रिया मा ओंख्रि संदोंथाय अनला ओंखि नोंथां
अ अनला ओंख्रि ना?
नोंथाङालाय जाखांबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखै आंबो दंलाबाय एसे नै जिरायनानै।
अ दासो सिखारदों नामा नोंथां?
औ सिखारबाय नोंथां एसे बावबाय सिखारनाया।
अ एसे थाब थाब नोंथां देहाफ्रा एसे मोजां जायो।
औ औ नाजा
सिखारनानै एसे एक्सारसाइस खालामनांगौ नोंथां सिखारनानै
औ नाजानोसै नोंथां एबारनिफ्राय थाब थाब सिखारनो नाजासै आं।
जाखांबाय नाङा नोंथां?
जायाखै नोंथां आं नोंथांनाव नोंथांनाव आङो फंसे बाथा थांनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा दा मा आयदानि सायाव लानानै सावरायनो सान्दों?
आङो दायो बेरायनाय ट्रेभेलिंनि सायाव लानानै सावरायनो सानदों नोंथां।
अ नोंथां दावबायनायनि सायाव लानानै फंनैसो सा सावरायना होना हागोन ना नोंथां?
दावबायनायनि सायाव लानानै दायो सावरायनो सानदों दा गाव।
अ अ दे होमबा फंनैसो सावरायना होलाय नोंथां।
ओ जागोन नोंथां।
औ
माने नोंथां दावबायनायनि साबायाव माने ओरैजाय थावां दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
अ दे नोंथां टावांआव थांनानै मा मा नुबोखो फंनैसो खोन्थादो दे नोंथां।
टावां थांनो थाखाय गिबियावनो नोङो ओ गारिजों थांनांगोन।
औ नोंथां।
गारिजों थांनानै नोङो साननै लागोन नोंथां सहैनो थाखाय थावां।
औ औ नोंथां।
जोंनि जायगानिफ्राय सहैनो थाखाय साननै लागोन नोंथां।
औ नोंथां।
ओमफ्राय थांनानै नोङो दिरां सहैगोन नोंथां फार्स्टावनो नोङो दिराङाव थाहैग्रोनांगो हरसे नोंथां।
औ नोंथां।
ओनिफ्राय दिरां सहैनायनि उनाव नोङो बेरायनो हागोन जों फल होननाय बेयाव नोंहा गोबां नुनो मोनगोन दै बारज्रुमनाय नुनो मोनगोन। ओरैजाय दैयाव ना बोननाय नुनो मोनगोन ओरैजाय गोबां मानसिफोर बेरायनो फैनाय जमा जमा एकदम। फट'क साफायनाय मानाय नुनो मोनगोन नोंथां।
अ नोंथां।
गिबि दिनाव आरो बेखौ गिबि दिनाव नुगोन आरो नोंथां।
अ अ।
नैथि दिनाव जाहैबाय ओरैजाय ओ मादुरि लेक होननाय जेराव माने ओ बलिउडनि एक्ट्रिसा
अ अ अ।
सुटिं लाफैनाय बे मोनसे लेक थायो आरोना। बे लेकाव माने बेरायनो हागोन आरो नैथि दिनखालि।
अ बिदि आरो नोंथां।
उम बे नैथि दिनाव ओमफाय नों बेयाव नुनो मोनगोन गोबां बायखोन्दा नेरसोन बायदि बायदि बरफजों लाथा खानानै थानाय ओमफ्राय गोबां ओ जामु। जामु जानो मोनगोन।
औ औ।
गोबां ओम रोखोम रोखोमनि जामु नों जानो मोनगोन मधुरि लेकाव।
औ।
एनिफ्राय बिनिफ्राय नोङो ओंखारनानै नोङो थामथि दिनाव बेरायनो हागोन नोङो।
औ औ।
उम बुमला पास होननाय बेयावहाय थांनो थाख खाय नोङो बिनिफ्राय मादुरि लिगनिफ्राय खमसे खम पन्द्र' किल'मिटार गोजानाव जागोन नोंथां।
अ।
बे मादुरि लेकनिफ्राय थांनानै नोङो बुमला पासाव थांनो हागोन बेयावहाय ओरैबायदि जि मोजां जायगा माने बिराद गोजौनिफ्राय माने गोबां फिसा फिसौ न'खौ नुहुरजोब गोन माने
अ औ औ नोंथां ओम।
बिनिफ्राय बेयाव गोबां समायना रमायना हाजो नुबोनो मोनगोन। बिबार नुनो मोनगोन इनि फ्राय गोबां बेयावबो माखासे रोखोम रोखोमनि बेसाद फाननाय नुनो मोनगोन। आरोखि बेनिफ्राय ब्रैथि दिनावहाय नोङो थांनो हागोन बे जायगानि मुङा जाहैबाय दाउखि दाउखि फारा।
औ औ ओमफ्राय थांनायाव बेसेसो बेसेफोर थाबोनाय नोंथां?
बेयाव थांनायाव खरसाया जागोन नोंना नैजि रोजा बा नैजिसे नैजिबा रोजा। बेबायदि खरसा थाङो आरोना बिदियाव।
औ औ नोंथां।
ओमफ्राय नों ओ जुदि गारि लाखानानै थाङोबा नोंहा एसे मोजां जायो आरो ना।
औ नोंथां।
ओमफ्राय नोङो जुदि हारसिङै थाङोबा नोंहा गोबां हटेलाव थानाय मानाय दिगदार। जायो आरोना बेनिखायनो नोङो लोगोफोर लानानै गारि लाखानानै थाङोबा नोंहा जोबोद मोजां जायो आरो माने बेनिखायनो दावबायनाया माने एसे मोजां जायो आरो माने।
अ औ नोंथां।
बेनिखायनो आं सानदोङो फैगौ मासाव सानैजों बेरायहैनो नामा होननानै बेखौयावनो आङो
औ जायो नोंथां औ जागोन दे नोंथां ओहम।
बेनिफ्राय जोङो जगारखौ माने दानिफ्रायनो लानांसिगोन माने नोंथां।
औ औ नोंथाङा होमबा थांनायाव हारसिं थांदोंमोन नामा नोंथां?
आङो थांनायाव लोगोफोरजों थांदोंमोन नोंथां। ओरैजाय जों साब्रै लोगोफोर थांदोंमोन नोंथां।
औ औ
ओफ्राय थांनानै जोङो माखासेया एसे खस्थ' मोनबोदों माने एसे गारि गाख गोनो हाया जादों एसे गोबानाय मानाय बेबायदि माखासे फिसा फिसौ जेंना फैदों गारि गाखोफेरनो हाया ओरैजाय
अ
सोरबाा माबा मोनसे गोबानो ओंखारनाय। मानाय बेबायदि माखासे फिसा फिसौ जेंना जादों आरोखि होमब्लाबो होमब्लाबो जोंङो एखेबारे ओ थांखिसिम सहैनो हादोंङो ओम फ्राय थांनानै जोंङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
अ अ
उम जोंङो बरफ नुहैदों हाजो गोजौनि फ्राय जोंङो दै बारजुमनाय जोबोद समायना रमायना ओ नुदों
औ औ नोंथां।
गो-गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां जोबोदनो। बेनिखायनो सानैजों थांनांगोन जोंङो नोंथां।
औ नोंथां थांथानांगोन औ
नोंथांङाबो मालाबाफोर अबावबाफोर बेरायखांबायमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां बेरायखांबाय आंबो मोनसे जायगायाव।
औ मा जायगायाव नोंथां?
आंङो बगिबिल होननाय जायगायाव बेरायदोंमोन नोंथां।
अ मा समाव बेरायदोंमोन नोंथां?
आंङो आगस्टआव बेरायदों नोंथां। आगष्ट मासाव औ
अ आगस्ट' मासाव हारसिं थांदोंमोन नामा नोंथां?
औ सासे लोगो लानानानै थांदोंमोन नोंथां।
अह आ ओ ओ सा नोंथां ओमफ्राय आम एसे फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा नोंथांङा माबोरै मोनबोनाय एक्सपिरियेन्सफोरखौ?
औ हागोन दे नोंथां।
एसे फोरमायनानै होदो खोमा होनोमबा एसे नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ आंङो बगिबिलाव थांनानै जा नुबोदों बेखौ खोन्थानोसै नोंथां नोंनो
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथां होमबा दायो बगिबिलाव आंङो फन्द्र आगष्टआव थांदोंमोन आरो नोंथां।
फन्द्र' आगषआव
औ फन्द्र' आगषटआव ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ बगिबिल दालांङा माने थालानै आरो नोंथां औ माने गोजौआवहाय गारि खारो ओमफ्राय गाहायजों ट्रेन खारो आरो।
औ
आरो औ आरो दै गिदिर गिदिर दं आरो बगेबिलाव नोंथां।
अ ओरैनो बे दालांङा खै किल'मिटार गोलाव जागोन नोंथां?
बे दालांङा सात किल'मिटारसो जागोन नोंथां।
अ
औ बिदिनो सात नंङाखि साराय सात किल'मिटार जागोन आरो नोंथां।
अ नोंथां।
औ इनिफ्राय इदिनो जोंङो माबाजों थांदोंमोन आरो गारिजों थांदोंमोन आरो नोंथां। ओमफ्राय औ बिदिनो गासै साराय घन्टासो लादों नोंथां सहैनो
सारि घन्टा लादों नोंथां अ' आदसा आदसा
ओमफाय बेवहाय रेस्टुरेन्ट बायदिसिना दंङ नोंथां नों बेयाव गोसोबानो जानो हायो आरो मा जानो गोसो
अ
औ औ ओमफ्राय बिदिनो बेरायनोबो हायो जायगायाबो बिराद बरिया नों पार्कबो दङ बेयावहाय माने गोबां मानसि जायो आरो नोंथां बेवहाय। औ
होमबा लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां हबालाय नों नोंनि मिथिनायखिनिखौ नोंबो फोरमायबाय आंबो आं मिथिनायखिनिखौ फोरमायबाय नोंथां दे जास्थ'सिगोन दे नोंथां।
दिनैनिया जाथ'सिगोन ना?
जाथ' उम जाथ'सिगोन दे नोंथां दे दोनथ'लायनोसै।